हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आदसा दे होमबा जों सावरायदिनि ना
औ औ
औ आदसा बा दा आङो जोंनि ओनसोलाव माखासे आबाद मावनायनि सोमोन्दैखौनो बुंग्रोनोसै।
औ औ नोंथां दे बुं
दायो आबाद होननानै बुङोबा आबादखौथ' बयबो मावो नङा होमबा बेहाय सोरबा मोन से जाथियाल' मावनाय बेबायदि नङा बयबो जाथियानो मावो थिग बिदिनो जोंनि ओनसो लाव आबाद मावनायखौ आं एसे बुंनोसै आरो।
औ औ दे बुं
जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' आबादखौ गोबां रोखोमनि आबादखौनो मावनाय जायो। जेरै जोङो हमना ला मादा दैलां बोथोराव जोङो माइ मावो। बिनिफ्राय जोङो फानलु मावो थिग बिदिनो मेसें बोथो राव बेसर, सबाय, सिबिं, दालि मटर बेफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ नंगौ नोंथां
आङो बे माइनि सोमोन्दैखौनो एसे बुंनोसै
औ बुं दे बुंना हो
माइखौथ' जोङो बिराद खस्थ'यै मावनाय जायो माने माइ आबादखौ माने मालाबा सिजोनाव दै मोना नांगौ खिनि दैखौ मोना माने बिराद खस्थ'यै मावनाय जायो आरोखि ओमफ्राय दा माइखौ जों बोरै मावो होनबा बुङोबा जोङो गिबियावनो माने खोथियानि थाखाय जोङो हाल एवग्रोना लायो बिनिफ्राय जोङो खोथिया फोयो खोथिया फोनानै जोङो मास मोनसेसो बा देर मासनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै माने खोथियाखौ फुखांनानैनो जोङो जावैबावो आरोखि
औ
माने बेखौ माबा जावैखांनायनि उनाव आरो फिन खेबसे बे खोथियाखौनो फुबावनानै जोङो माइखौ गायफिननाय जायो आरो थिग बेबायदि मावो बा माइआ बिराद मोजां जायो आरो मायाबो मोजां जायो लोगोसे नोङो ओरैनो खोथिया खेबसे फोनानै गायोबा जोङो नांगौखिनि माइ खौ मोना आरो माने बिराद खम मोनो आरो ओमफ्राय जुदि जोङो खेबसे जावैबावनानै जोङो आरो फुनानै गायोबा माने माइखौ जोङो नांगौ रोखोमनि मोनो आरो माइ बिदांफ्राबो बिराद मोजां जायो आरो
उम
दा नोंथांनि जायगायाव ओरैनो दा मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
जोंनि जायगायावथ' नोंथां आबादाथ' माइखौबो मावो ओमफ्राय आं बेनि अनगायै नोंथ' माइनि बारै बुंबाय आङो थालिरनि बारै बुंनोसै नोंथां थालिर आबाद थालिर आबाद बिराद मोजां मावनो मावनो रोङोबा खस्थ' खालामोबा बिराद मोजां थालिर आबादाबो
औ औ
दा थालिरखौथ' नोङो मोनसे फोथारफ्रावबो गायजायो बा माबायाव आवबो बिदिनो लांदां जायगाफ्रावबो नोङो गायजायो दा थालिर बिफांखौ नोङो गायनो थाखाय गिबियावनो नोङो ट्रेक्टरजों हालेवनांगोन नोंथां हालेवनानै बिदिनो जावनां बिदिनो खदाल जावनानै थालिरनि मोनसे माबा थायोना मा होनोमोनलाय बेखौ ओ रोदा थालिरनि रोदा आबाद मावग्रा थालिरा मोनसे रोदा थाखाय बेखौहाय लाइन लाइन गायला होलांनानै बेयो हारसिङैनो माबागोन खिलिगोन जेब्ला खिलियो अब्ला नोंङो हाग्रा फोरखौ जोथोन लादो हाग्राफोरखौ जोथोन लानानै बिदिनो देरबाय देरबा बिदिनो नोङो हाग्राफोरखौ जोथोन लाखानांगोन ओमफ्राय हासार सारफोर होदो नोङो बिदिनो आबादावहाय मोसो सौ मोसा फैनो हायैनि नों बेराफोर होदो मुलिफोर खौ नोङो नांगौखिनि होदो जाहाथे आबादा मोजां जानायनि दा थालेदा बादा जानो थाखाय बि ओ सोरनियाबा सोरनियाबा हासारखौ बांद्राय होनाङा जायो मानो होननानै बुङोबा सोरनिबा हाया मोजां थायो आरो सोरनिबा हाया गोरान थायो बे हा गोरानावहाय बांसिन दैखौ होनांगौ जायो। बेवहाय बांसिन खस्थ मोनो होमब्लाबोथ नोङो आबाद खालामनो थाखाय नों खस्थ'खौ खालामखानांगोन खस्थ नङाबालाय मारै थो नोङो आबादनि फिथाइखौ मोननो नों खस्थ खालामबासो सोना नोङो आबादनि मोजां फिथाइखौ मोनगोन। ना मा होनो नोंथां दा बिदिनो आरो दा थालिर आबादाबो बिराद जोंनि थांना थानायावहाय जोंनि रांखान्थियाव मदद खालामो फाननानै मोनो। बिराद मोजां आरोखि आंनि थाखाय थालिर आबादाबो। दा आं नोंथांनाव सोंबावनोसै नोंथांमोननाव मा मा आबाद मावनाय जाबावो ओरैनो?
जोंनिथिं दा बरथमान आबाद होनना बुङोबा बेखिनियानो जों नाबो बिनिफ्राय गोदान बिदि बादि मैगंनि बेलायावबो आबादावनो गोलैयो नालाय
औ औ
माबा टमेट फान्थाव जिंखा बहल बैफोरबायदिखौबो जोंनि जायगायाव मावो आरो। ओमफ्राय आं बेखिनियावनो मोनसे बुंनो सानदों जे सिगां समफोरावहाय ना माने आबाद मावोबा माने जेबो मुलिनि गोनांथि जालायामोन आरो। नाथाय नाथाय नै बे दानि जुगाव जे माबा मोनसे आबाद मावोबा खिन्थु बेहाय मुलि होआबा आबादानो जानो नागिरला।
औ नंगौ।
बे बायदि दा बैनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिथियो नामा? जे सिगांनि समाव मानि थाखाय आबादफ्रा जायोमोन दानि जुगाव जे मुलि होआबा आबादा मानो जाला? नोंथाङा बेखौ मिथियोबा ससे फोरमायना होदो दे।
बेखौथ आंनि मिथिनाय मथे साननो गोनां दङ नोंथां।
औ औ
नोङो गोदोनि समावथ आबै आबौमोननि दिनावहाय बिराद मोजां नोङो मुलि गैयालासिनो आबादखौ गायनो हायोमोन। बा नोङो मैगं थाइगङाबो मोजां जा योमोन दा बेफोरथ जाहैबाय नोङो दानि मा यावहाय गोनोखोआरि साइन्टिफिक मुगायावहाय नों बयबो रोंबाय राबाय बुजिबाय बे गुसुं समनि गेजेरावनो माबोरै बिदिनो आबादखौ थाब जौगाहोनो हागोन बेखौ साननानै नायबिजिरनानै नोङो मुलिफोर दिहुनबाय दा बेफोरनो जाबाय आरोखि ना थाब थाब बिदिनो सानथामनि जायगायाव बेहाय नोङो जाय माबा सम लायोबा नोङो साननैजोंनो देरनाय। बिदिफोर बाहायनाय बिदि मा होनो सोलायबाय आरोखि।
औ बेफोरबायदिनि आंबो आंनि मोनदांनायावबो बिदिनो आरोखि। मानो होनना बुङोबा गोदोनि दिनाव जेबो मेडिसिन गैयामोन नालाय गोदोनि दिनाव माने गोदोनि दिननि आदारफ्रा माखासे आबादफ्रा मेडिसिन गैयाबाबो मा नो लासैबाबो मोजां जायोमोन माने ओमफ्राय दानि दिनाव खिन्थु नोङो माखासे रां रुफानि माबायाव सिजेन जाबाय नालाय दा बेफोरबायदि माने सानसेजों साननैजों ओंखारनांगौखौ सानसेयावनो बरननाय जाबाय माने माखासे आबादफोरखौ औ ओमफ्राय बेबायाददिनि थाखायनो मुलि सारै सारै मेडिसिन सारै सारै माने माखासे हायाबो गुबुंले जाबाय आरोखि माने मा खासे बिनि हासारफोरखौ माने मुलिया जाजोबनाय बायदि जाबाय आरोखि
औ
बेबायदि जाबाय जाबाय थानानैथ' दा माने माखासे हाफ्राव मुलि साराबा दाना आबादानो जालांला आरोखि मानोना
बिदिनो होनजाबाय
साननैजों मोननांगौखौ सानसेयावनो बरनबाय ओरै बे मुलिया माने हायाव नांना हानि हासारखौ जाबाय हाया गाज्रि जाबाय बेफोरबायदिनि थाखायनो आंनि साननायावबो बेबायदि आरोखि
नंगौ नोंथां
दा ओरैनो नोंथाङा आरो आबादनि सायाव माखासे बुंबावनो सानदों नामा
आबादनिखौ सायावथ' बिदिनो बुंनो थाङोब्ला दा गोबां आबाद मावो माने आबादखौ मावनायाबो मोजां मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो आबादनि सायावसो थांना थायोना जोंनि जिउआनो आबादजों दाजानाय
औ औ
ना मा होनो नोंथां आबाद गैयाबानो जोंनि जिउआ गैया
औ औ औ औ
जोङो आबादखौ दिहुननानै जानायानो जोंनि थाखाय थोजासे हायोबा जोङो गोद मेदिसि फोर मुलिफोर होआलासे जायोबा जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो मोजां
औ औ औ औ
बिदिनो सिगांनि अर्गानिक हासार गोबोरखि हासार बा नो जों ओरै खानस्रि हासारफोर होनो हा नै जानो हायोबा हायाबो मोजां जायो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो लोगोसे जोङो बेखौ बाहेरायावबो दिहुनना फाननो हायोबा जे जोङो माखासे हासारफोरखौ बायनो
औ औ औ
दा मा बुंनो नोंथां आंनि थाखायथ' मुलि होनायनिफ्राय मुलि होयिया साबसिन मानो था था मानो थाखाय होनना बुङोब्ला जोंनि देहाया मोजां थायो मुलि होयै मैगंखौ जायोबा
औ औ औ
नोंथाङा मा बुङो बिनि सायावलाय
बेनि सोमोन्दैथ' बेखिनियानो जिखिनि आबादाथ' जोंनि थाखाय मेन नालाय दा नोङो जिउ खुंनायाव आबाद गैयाबा जेबो जाहैखाया नालाय जिउ खुंनायनि जेबो लाब गैया आबाद गैयाबा दा नोङो आबादखौ जुदि मावाबा माने इयुनाव जेबो मुलाम्फा गैया आरो संसार जानायाव जेरै नोङो दा हमनानै ला गामि एरियायावथ' नोङो आबाद मावा हमना ला नों हमना लाबाय आं आबाद मावा खिन्थु नोङो आबाद मावाबा नों बोरै मोनजालायखो नों दा नोङो गुबुननावथ नोङो बेबायदि बिनानै जानो हाया बिनिखायनो आबाद मावनाया मोजां आरो आबादनि सोमोन्दै दा जोङो जा एसे सावरायबाय बेखिनिखौनो जों सानना लाबाय मानो होनबा जोंना समाबो जाबाय सिन उनाव जों लोगो मोनलायफिनबा मोज मोजां सावरायफिनलायनोसै औ औ दे होमबा नोंथां औ औ